खोनादों ना?
माब्रै दं?
आङो मोजाङैनो दङ नोंथाङालाय?
आंबो मोजाङै दं नोंथांजों दिनै मोनसे जर'खा आयदाखौ लानानैसो सावरायनो होननानै हरदोंमोन आङो बर'फोरनि ओ फोरबो दोरोङारि फोरबो फालिनायनि सायाव
औ
नोंथाङा बर'नि दोरोङारि फोरबोफोरनि गेजेराव मा माखौ मिथियो?
बर'फोरनि दोरोङारि फोरबोफोर होननानै बुङोब्ला जोङो गुबुन गुबुन फोरबोफोर थायो जेरै ओ बैसागु फोरबो, बेनिफ्राय जोङो मागो फोरबो दमासि फोरबो बेनिफ्राय जोङो गुबुन गुबुन फोरबोबो थायो जेरै आबाद आबादारि आबादनि बिथिङाव आबादावबो मोनसे फोरबो मानोना जोङो बेखौ आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो महरै जोङो साननाय जायो गुबुन गुबुन फोरबोफोर थायो जेरै खेराइ फोरबो गारजा फोरबो बेफोरो गासैबो फार फोरबोआवनो गोग्लैजोबो दा जोङो बेनि गेजेराव बैसागु फोरबोखौनो आङो एसे बुंनोसै मानोना बैसा बैसागु फोरबोआव जोङो बैसाग दाननि ओ सेथि खालाराव जोङो गोखा गोखै जोङो जानाय नेम दङ। बे गोखा गोखै मैगंखौ जोङो मिथिंगायावनो मोननाय जायो। बे मिथिंगायाव मोननाय गोखा गोखैखौ जोङो ओ बैसागनि से खालार खालि संक्रान थि दिनाव जोङो जानाय जायो। गुबुन गुबुन ओ रोखोमनि मैगंफोर जेरै थालिर फस्ला ओ खारौ खान्दाय बेसेब्रु मानिमुनि गोखै मैथा सिख्ला गुबुन गुबुन जों मैगंफोरखौ कालेक्ट खालामनानै जोङो बेदरफोरजों संनाय जायो माब्लाबा जोङो ओरैनोबो फाजा एवो दा बेफोर मैगंफोरखौ जायोब्ला बोसोर गोदानाव बेमार आजारफोरा हामो होननानै जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायबोनाय दङ दा बे हिसाबै जोङो बे मैगं थाइगंखौ मिथिंगायाव मोननाय मैगं थाइगंखौ बुथुमनानै जोङो संनानै जानाय जोंहा नेमबो बे बैसागु फोरबोआव दङ आरो जोङो बैसागु फोरबोआव ओ समाजाव समाजनि नेमखान्थि बादियै गामि ओनसोलाव जोङो ओ बैसागु रंजानाय फोरबोबो जोङो फालिनाय जायो बे रंजानाय फोरबोआव जोङो गामियाव न'खरैनो ओंखारनानै उन्दै गेदेर सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरि गासैबो ओंखारनानै जोङो गामियाव न'खर न'खर थांनानै मोसानाय रंजानाय बेफोरबायदि जोङो हाबाफारि नुयो आरो बेजों लोगोसे जोङो समाजखौ लानानै जोङो दरबे दरबा गामि बा मोनसे गामिनिफ्राय बा गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय जोङो लांदां बैसागु फोरबोबो जोङो फालिनाय नुनो मोनो बे लांदां बैसागु फोरबो फालिनायाव जोङो गोबां लाइमोनफोरखौ जोङो मोसानाय बादायलायनाय खुंफुङो आरो जोङो गामि ओनसोलनिफ्रायबो गामि दरसे दरसेयै बैसागु हान्जा मोसानायबो जोङो खुंफुङो बेबायदिनो जोङो बैसागु रंजानाय समाव जोङो गामिनि न'खर न'खर थांनानै जोङो मोसानानै जोङो जेब्लााय बैसागु बिदायफोरबो जायो अब्ला जोङो जमायैनो सं मोनसे जाग्रा बा जोङो बैसागु फोरबोनि मुङाव बोथिसे ओंखाम जानाय बेफोरबायदि फोरबोफोर जोङो बा हाबाफारिफोर लायो दा नोंथाङा माफोर माबाफोरफोर
नोंथां बुंनाय बायदिनो बर'नि दोरोङारि फोरबोफोरा गासिबो जोंनि आबादजों सोमोन्दो दङ होननानै बुंजायो बोथोरजों सोमोनद दङ होननानै बुंजायो मानो होनबा बर'नि गुदि थांना थानायनि राहायानो आबाद होननानै बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा मानोना गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आबौ समनिफ्रायनो आबाद मावनानै बर'फ्रा थांनानै थाबोगासिनो दं बा आबाद मावनायजोंनो जोंनि राहा होननानै साननानै लानाय जायो आबाद मावनायखौनो बेनिखायनो जोङो नोजोर होयोब्ला गासिबो बर'नि दोरोङारि फोरबोफोरा आबादजों सोमोन्दो गोनां होननानै नोंथाङाबो दहाय बुंखादों नंगौ बे बाथ्राया सैथो बैसागु फोरबोब्लाबो बेयो आबादजों मोनसे सोमोन्दो गोनां मानो होनबा बोसोर गोदान जायखौ दैज्लां बोथोरनि सिगाङाव जायो नङा होमबा
नोंगौ
ब बैसागुजोंनो दैज्लां बोथोरा जागायो होननानै बुंबाबो। गोरोन्थि जानाय नङा मानो होनबा ओ मोसौ थुखैनाय बेयो मोसौ थुखोननायाबो जोंनि आबादजों सोमोनदो दं मानो होनबा मोसौजोंनो जोङो आबाद मावनानै बा मोसौजोंनो मावनानै जायो हिसाबै मोसौखौ जोङो मोनसे गोजौ थाखो खौ दोननाय जायो नङा होमबा बर' हारिया जेरै ओ मोसौखौ फुजा होनाय थुखैनाय बा माने मोसौ मोस खौ जोथोन लानाय मोसौखौ फुजिनाय बेनो मोनसे जोंनि बिदिन्थि जोङो मोसौआ जोंनि थांना थानायनि मोनसे राहा होननानै बुंजायो आरो बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो खायसेया संक्रान्तियाव जायालासेनो सैथ्र' मासनि जोबथा दानाव जायालासिनो गोखा गोखैखौ बैसागनि स्नि दान स्नि साननि उनाव जायो होननानैबो मिथिनाय जादों बे बाथ्राया सैथोमार ना फंबाय ओ नोंथां
थारैनो सो खायफाया बिदिनो गुबुन गुबुन दिनाव जानाय जायो माब्लाबा जों न बैसागनि से अक्ट'खालि खायफाया जाया नाथाय खायफाया साननै सान उनाव जायो बियो सुबुं माहारिफोरनि गेजेराव गावनि साननाय बेखौ जोङो बेसेबां सैथो मोजाङै मिथिनाय जाया
नंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों ओमफ्राय बिनि उनाव जोंना जेब्ला माइ गायखांनानै ओ माइ हाखांनानै जेला माइ मोनो बा माइआ मोनो रेडि जायो जेब्ला जोंहा बाख्रियाव सोनाय बा ओ बेखौ दोनथुमनायनि अब्ला बै समाव दमासि फोरबोखौ मागो दमासिखौ जोंहा फालियो मानो होनबा बियो बोसोराव मावनानै मोननाय ओ उम माइ माइरंखौ बा आबादखौ जोङो मोनजाबाय बे खुसिजों जोङो ओ फिथा सौरायाइ बायदि बायदि ओ जाग्रा मुवाफोर बानायनानै जायो नङा होमबा
नोंगौ
बोथोराव बे जानाय लोंनायनि बोथोर नङा होमबा
गौ गौ
ओ आरो बेबायदिनो ओ खेराइ फोरबोआवबो नोंथाङा नुनो मोनगोन खेरायाबो आबादजोंनो सोमोन्दो दङ बे खेरायाव गोबां रोखोमनि ओ मोसानाय दङब्लाबो जेरै बाहाय बोर बिनाय जायो नङा होन बा जोंनि बोथोरनि आबादा मोजाङै मोजां जाथों जेबो खवा ला गैयालासिनो जाथों आरो बाहाय माइनाव लोखि बोखांनाय बा माइ माइरं बोखांनाय बेफोर गासिबो जोंनि खेराइायाव बेरखांदों
नोंगौ आरो बेजों लोगोसे जोंहा जेब्ला माइखौ जोङो जाजेननोसै जेब्ला जोङो माइ मोननानै जेब्ला माइरं गोदानखौ जों जाजेनदियो अब्ला जोङो ओंखाम गोरलै फोरबोबो जोङो जोंनि बर' समाजाव नुनो मोनो दा बे ओं गोरलै जानाय समाव जोङो गामिनि समाजनि सुबुंफोरखौ लानानै न'खराव सानसेनि थाखाय जोङो बोथिसे ओंखाम जानाय बे फोरबोखौ जोङो खुंनाय जायो जाहाथे बयबो बे माइ मोननाय माइगं माइरंखौ जायोब्ला जोङो ओ लाब लाब एरो होननानै जोङो फोथायनाय दङ दा बयबो सुबुंफोरा मोनसे न'खर न'खराव जेब्ला माइ गोरलैखौ जाजेननो अब्ला ओंखाम गोरलै बुंनाय जायो। दा बे ओंखाम गोरलैयाव बयबो समाजनि सुबुंफोरा बाहागो लाफैयो। जोङो बे दिनावनो जोङो माइ गोरलैखौ जोङो अनला ओंख्रिबो संनाय जायो। दा अन ओंख्रिफोरखौ बुङो दाउ बेदरजों सङो। गुबुन गुबुन रोखोमनि ओंख्रिफोर जोङो संनाय जायो बे ओ ओंखाम गोरलै फोरबोआ मोजाङै मोजां जोंनि बर' समाजाव बेरखांनाय जोङो नुनो मोनो बेबो आबादजों सोमोन्दो थानाय
बेबो मोनसे आबादजों सोमोन्दो गोनाङानो ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोआबो बिनि उन बिनि ओ दङ माइ गायखांनायनि उनाव जानाय फोरबो जाय कार्तिक गासा सावनाय होनो। बेबो बेबो आबादजोंनो सोमोन्दो गोनां। मोनसे फोरबो होननानै बुंनांगोन। जेराव ओ माइ माइरंफोरखौ सो माइ गायनाय आबादखौ जेराव आ एम्फौ एनला बा मि थिंगानि माखासे खैफोद आफोदनिफ्राय बास रैखा खालामनो थाखाय बावहाय ओ इसोर नावबा अबंगसायनायाव आर'ज गाबहैनाय जायो। माइ दुब्लियाव थांनानै गासा सावनानै ओ फुजा होनाय जायो, बा बोर बिनाय जायो। बे फोर फोरबोफ्रा गासिबो आबादजोंनो सोमोन्दो दं होन्नानै बुंनांगोन।
नोंगौ।
जोङो थारैनो नायोब्ला आथिखालाव गोदोनिफ्राय लासै लासै सोलायबोनायखौ नुबाय नुयो नङा होमबा? फोरबो फालिनायफोरा गुबुन गुबुन जानो हमबाय। जेरै मोनसे समाव ओ दान मोनफा मोनफा गाहाम बैसागु फोरबोखौ फालियो होननानै जों खोनाबोदोंमोन। नाथाय बिनि उनाव द स्नि सानसिम फालियो होननानै जोङो मिथिदोंमोन। दायो फैयै फैयै जों नुनो मोनो बैसागुआ दायो सानथामसिमल' थासै नङा होमबा? ओ सुबुं माहारिया ओ आथिखाल जुगजों मोग गोरोबनानै माखासे गोबां खामानियावनो बेस्थ' जानानै थायो। नङा होमबा? जायनि थाखाय फोरबोखौ गोबाव समसिम सिगांनि बायदि ओ फालिनो थाखाय सम मोना जायो। बिनि थाखायनो जोंनि ओ फोरबो फालिनायफोरा गुबुन गुबुन जालांनो हमगासिनो दङ। बा सोलायबो गासिनो दं होननानै बुंनाय जायो।
नंगौ आथिखालनि ओ बैसागु फोरबो फालिनाय आरो गोदो आबै आबौ समनिफ्राय फालिबोनाय बैसागु बोथोर फोरबोआ जोंहा ओ गोबां सोलायनो हमबाय। मानोना आथिखालाव जोङो उम ओ लो लेखा गोरों सुबुंफोराबो ओंखारबोनायजों लोगोसे साननाय हनायफ्राबो गुबुन गुबुन जायो। आरो मावनाय दांनायफोराबो गुबुन गुबुन जायो। बिनि थिग बेबायदिनो ओ सोलायलांनो हमबाय आथिखालाव।
नंगौ बे बाथ्राया सैथो। आ जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांजों दसे सम सावरायनो मोननानै।
आंबो जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांजों दान्दिसे सम सावरायनो मोननानै गोजोन